खोनादों नोंथां खोनादों।
खोनादों नोंथां खोनादों
ओह नोंथांनो बे समावहाय फन खालामनाय जाबाय माखासे ओह जोङो गोनां गोनां थपिक्सनि सायावहाय माखासे गोनां बाथ्रा फोर मिथिनो थाखाय नोंथांनाव फन खालामनाय जाबाय नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
दा ओ बेरायनाया मोनसे मोनसे मानसिनि जिउनि मोनसे सेप्टार बा ओ बेरायनाया मानसिखौ गोबांहाय बेबायदिनो माखासे आयदाफोरखौ ओह सोलों होनो हायोबा फोरोङो नोंथां नंगौना दा जोङो बेरायो अब्ला माखासे गोबांहाय बेबायदि ओ दुनियानि बा मिथिगिरियै बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
औ जाय जोङो प्रेकटिकेल जों मेगनजों नुनानै बा सोलोंनो हायो आरो नोंथां दा बेनो जे जोङो ओ बेबायदि बेरायो जोङो सानफ्रोमबोथ' बेरायनो हाया नोंथां दा मालाबा समावहाय जुदि जोङो मालाबा जुदि जोङो बेबायदि आ मोनसे जाय जाय जायगानि बागै जोङो एसेल' मिथिया बे बेफोरबायदि जायगायाव जोंना थाङोब्ला बेफोरनि बागैहाय जोङो गोबांहाय बेबायदि मिथिनो मोनो आरो दा ओ बेजों लोगोसे आ नोंथाङा जोंनि भारत हादरावहाय खना खनला बेबायदि बबे बबे जायगायाव थांफेरखो आरो बेबायदि बबे बबे जायगायाव थांनानै नोंथाङा मा सोलिनाय नुनो मोनखो नोंथाङा मोनसे खोन्थानो हागोन नामा
औ दे दे अब्ला आं नोंथांनि बिदि सोंनायाव आङो अब्ला खिन्थानोसै आं मोजां मोनदों गोजोनदों नोंथाङादि आंनावहाय बेफोर बेरायनायनि दावबायनायनि सोमोन्दै सोंदों आं जोबोद गोजोनदों अब्ला नोंथां बेरायनाय होनोब्लाथ' जों मिथिखागौ बयबो बेरायनायानो मा जोंनो जा-जादों जोंनि सुबुं एबा मानसि मा मानसि हारिनि थाखाय मोनसे गोजोननाय लाबोनाय जोङो माब्लाबाबो बेरायनाय समावहाय गोसो गाज्रि लानानै बेराया गोसोखौ मोजां लानानैसो बेरायो आरो जाहाथे बे गोसो मोज जाङै जोङो हाब साबसिननिफ्राय साबसिन गोसोखौ मोजां मोनहोनो गोजोन होनो थाखाय जोङो मोजां मोजां जायगायावहाय दावबायो बा बेरायहैयो खिन्थु नोंथां ओ खोनादों नोंथां ना
खोनागास
औ दा खिन्थु नोंथां जोङो बेरायनाय समावहाय जोङो ओ गोबां जायगा दावबायो बिदिनो जोंनि बड'लेण्डनि जायगायावबो गोबां मोजां मोज जां जायगाफोर दंसै जेरोखम जों दावबायारि जायगाफोरा बड'लेण्डनि सिङाव थानायफ्रा जादों ओरै ओ सरलपारा भुटान बरडार खाथि इन्दु भुटान बर्डार बे सरलपाराया जादों जोंनि न'खरसे दस्रा गुबुन हाद दरजों नांजाबनाय भुटान हादरजों नांजाबनाय समायना रमायना मोनसे नुथाय बेवहाय मा दै दै दङ आरो अन्थाइ दङ साइदथिंहाय सानजाथिं दङ समायना रमायना भुटाननि हाजो बेफोर बेसिबां समायना बेफोर जा जायगायाव थाङोब्ला मा जोंनि मानसिनि गोसोआ बिराद रंजाखांनाय मोनो आरो साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो गोसोखौहाय मा मोजांसिन मोनो जादों नोंथां नंगौ ना बे आरो बिनि अनगायैबो मा जों बेरायोब्ला ओ गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो आरो जोङो गोसोआ बेसेबां गोजोननाय मोनोब्ला माने जोंनि जिवाव बांसिन मा ओ साबसिन देहा गोग्गो देहा लाखिनो हायो। नोङो जिउआव दुखु दाहा थायोबा मा जोङो ओ देहाखौ गोजोन मोना बा गोगो मोननो थाखाय बेरायनांगौ जायगा दावबायनांगौ। नोंथां।
आरो जोंनि बड'लेण्डनि जायगायावनो बिराद मोजां मोजां बेरायग्रा दावबायारि जायगाफोर दङ। बेफोरो जादों ओरै सापस भुटाननि सरलपाराखौ आंखांबाय बेनि अनगायै दङ दा नैख' क'क्राझारावनो दङ जोंनि बड'लेण्डआवनो दङ नेसनेल रायमना पार्क होनो बेवहाय थाङोब्ला बिराद मोजां मोजां जिब जुनार नुयो। सनाथि मोख्रा नुयो मैदेर नुयो गोबां गोबां रोखोमनि नुफेरै जिब जुनारफोरखौ जोंङो सम्फथिफोरखौ जोंङो नुयो आरो बे जोंनि आसाम बा बड'लेण्डनि गेजेरावनो सिनायथि मोननाय। मोनसे पार्क जायखौ होनो जोंङो मा नेसनेल पार्क माहारियारि। फार्ड बियो जादों रायमना। बेफोराव गोबां गोबां गुबुन गुबुन हादरनि बा हा हारिनि मानसिफोर बेरायफैयो गोजोननाय लाफैयो आरो बेनि अनगायैबो दंबावो जोंनि खाथि खालायावनो बड'लेण्डआवनो समायना रमायना जेरै बावखुंग्रि हाजो इहेरबिल हाजो दिफ्लाय हाजो बेफोरावबो गोबां समायना रमायना। ए। जायगा बे धिरबिल हाजोआव बेवहाय बिदिनो दै दङ बेवहाय नाव दङ। मानसिफोरा बेरायहैनानै बेवहाय नावआव गाखोनानै बेरायो गोजोननाय लायो आरो ओरै बिरबिल देब्लायावबो खाथि सानजाहा। बिनि सानजाहादिर बिल आरो बिसा खोलाहा खो खनाथिं दिफ्लाय बिलो बिसोरो जोंनि थाखाय बिराद समायना रमायना नोंथां। नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ बर' जानानै जोंनिनो समायना रमायना माखासे दावबायग्रा जायगाफोरखौ दा नोंथाङा माबायदि मोनदों आं आंनि माखासे बुंनांगौखौ बुंबाय नोंथां नोंथांङा। मा बुङो बुंदो एबार।
अ अ अ अ
औ दे।
औ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आ जों बड'लेण्डनि साखाथि साखाथि बाखाथियावहाय थानाय माखासे बायदि नायथावना। जायगाफोर बा। बेबायदि माखासे समायना रमायना जायगाफोरनि बानायनायखाय। ओ आङो। आंनि माखासे बेरायनानै मोननाय एक्सपिरियेन्सफोरखौ आङो नोंथांनिसिम एसे। सेर खालामनो। सानदों आरो नोंथां। दा आङो आङो माखासे जायगायाव बेरायदों जाय जायगायावहाय ओ बेरायोब्ला माखासे हिस्टरि फोरखौहाय जोङो आ मोनथिनो मोनो आरो तामाने बेफोर जायगा याव थाङोब्ला नोंथाङा ओरैबायदि मोनसे सानगोन जे माने नोंथाङा माने सानब्लाबो सानख'नो हानाय नङा आरो माने जोङो।
नंगौ नोंथां
थांदोंमोन आ बारा गोबाव जायाखै आङो दिल्लीयावहाय थांदोंमोन आङो इ खालि आरो दिल्लीयाव थांनाया दा बेयावहाय आङो दिल्लीयाव थांनायजों लोगोसे आङो बेबायदि गोबांहाय बेबायदि जायगा नागिरदों। जेरैहाय जोंहा ताजमहल बे ताजमहलखौ जोङो गोबांहाय बेैबायदि बिजाब बिजाबफ्रावहाय जोङो फरायनो मोनो। फिल्मफोर नायनो मोनो नाथायहाय बिनि हिस्ट'रिया मा बेफोरखौहाय गोबां बेबायदि एक्सप्लेन एक्सप्लेन खालामग्राफोर बेबायदि सुबुंफोर थायो। दा बे मोनसे आ बे मोनसे ओ मुलुगनां मोनसे समायना न' होनबा उम माबा सिनायथि मोननाय नङा नोंथां भारतावहाय सबसे समायनासिन न' होनोब्ला टाजमहलखौनो
उम।
मिथिनो मोननाय जायो आरो बै न'आ ओरैबायदि मोनसे ओ माबा समायना। जाय दानि जुगावहाय बेबायदि रावबो लुनो हानाय गोहोआनो गैया आरो ना।
उम उम नंगौ।
बेवहाय सासे ओ साहाजाना गावनि मोजां मोननाय म'मतासनि थाखाय लुलांदों होननाय खोनायो जों। नाथाय बेसेबां सैथो नाथाय बेसेबां सैथो बो जोङो ओ मिथियाखैमोन नाथाय जोङो थाङोब्ला जोङो गुबै जारिमिखौ जोङो एसे एनै मिथिनो थाखाय जों हांखुर जायो। आरो जोङो मिथियोबो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
लोगोसे आरो बिजों लोगोसे दंबावो आरो बेजों साखाथियावनो थाफानाय एसे जेरैहाय रेड पर्ट नोंथां।
उम उम नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे दङ' जोंनावहाय मोनसे मन्दिर दं। बे मन्दिरनि नामखौ बावबाय आङो नामा एसे गोरा नोंथां बेयावहाय बेबायदि मोनसे आ सोमोनांथाव जाय सिङावहाय सनानि मुरथिया सनानि गासिबो माबायानो गासिबो सनानि जाजो नोंथां। नोंथां
औ औ।
आ एन्ट्रि खालामोब्ला बेल गानलांनो मोना। ससमा मोना मबाइल लानो मोना माने बेफोरबायदि बायदि ष्ट्रिक आरो माने बेयावहाय राम आरो सिता बेबायदि खनानि दानानै गासिबो गल्दनि गोजा मोन बस्थुफोरा दा बेफोरखौ जोंहा नुबोदों ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव जादों जे
उम्म।
सनायाबो एसेबां बुरजा दं जोंनि भारतआवहाय मिथिनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबांहाय मोजां मोजां जायगाफोर बेफोरखौ जोङो नोंथाङाबो बेबायदि बहाबा बाहेरायावहाय बेबायदि बेरायहैफेरदों नामा?
आंबोथ' बेरायनाया बेरायदों नोंथां आंबो ओरै जोंनि आसामनि बाहेरायाव बेरायहैबाय जेरोखोम मिथिखागौ नोंथाङा बेंगल पनसिलिं, सिक्किम, दार्जिलिं थांबाय आंबो मोजां नाङो। बिराद मोजां मोनो गोसोखौ जिखुनु जेन आंनि गोसोआ बिराद मोजां बारे बेबायदि गोजोननायखौ मो मोननो बिराद मोजां मोनो नोंथां। आरो मा बुंबावनो नोंथां जोंना बर समनि आंखाल। समावबो जाबाय नै ओ दा नोंथांजों बिद दि सावरायनो मोननानै बिराद मोजोन गोजोननाय मोनदों। बिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथां। दा नोंथाङा मा बुङो? आ उननि बिदिआव लोगो मोनसिगोन मास माबा मोनसे मोजां टपिक लानानै सावरायगोन आं बेखौ आसा थाबाय मिजिंथिबाय नोंथां।
आ आ गोजोननाय थाबाय नोंथां निबो।
ओम दे होमबा नोंथां।